हेलौ औ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों खोनादों।
औ माने अं मोनसे आयदा लानानै ओ नोंथांनाव कल खालामनाय जादों सावरायनो थाखाय औ। औ आयदायानो जाबाय बर'फोरनि आबाद मावनायनि सायाव आरो बर'फोरा ओ जिहेतु गोदो गोदायनिफ्रायनो मोनसे आबाद गाहाय हारि बिसोरो गावसोरनि थांना थानायाव गोबांथार गुबुन गुबुन रोखोमनि आबादफोरखौ बिसोरो मावनानै जायो दा
औ।
बैफोर आबादफोरनि सोमोन्दैनो सावरायनो थाखाय आं नोंथांनो। कल खालामनाय जादों आरो
औ थिगानो दङो
ओरैनो। बर'फोरनि आबाद मावनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा गिबियावनो नोंथाङा
औ औ हागोन नोंथां आङो फोरमायनानै होननि नोंथांनो ओ। आ आबाद होनना बुंङोब्ला जों आंङो गामि ओनसोलावनो उन्दैनिफ्राय थानानै देरबोनाय दिनैसिमहालागै बा आथिखालावबो आं गामि ओनसोलावनो दंङ। दा गामि ओनसोल ओनसोलनि थांना थानायनि गुबै राहायानो जाबाय आबाद आ जेरैहाय गामि ओनसोलाव जोंङो बुंनो थांङोब्ला ओ बा गुजिबा जौ। खोन्दोआनो गामि ओनसोलाव आबाद मावनानै थांनानै थायो।
औ
दा जोंहा गामि ओनसोलाव बायदि रोखोमनि आबाद मावनायखौ जोंङो नुनो मोनो ओ आथिखालनि दिनाव जेरैहाय गोदान गोदान आदब खायदाजों आबाद मावो आरो गोदोनि जि आबाद मावनायनि आदब खायदा आरो। दानि जि आबाद बायनाय मावनायनि आदब खायदा बेफोरखौ जोंङो नुनायाव एसे आलादा आलादा रोखोमनि नुनो मोनसै ओ जेनेबा जोंनि बर'फोरनि आबाद होननानै बुंङोब्ला माइ आबादखौनो जोंनि बर'फोरनि गाहाय आबाद होननानै जों बुंनांगोन। माइ आबादनि अनगायै बो जोंङो ओ जेरैहाय दैज्लांङाव अ पथल भेन्दि जिंखा आ दैज्लांनि लाव आ बायदि रोखोमनि आबादफोरखौ मैथा बेबायदिनो बायदि रोंनि आबादफोरखौ जोंङो मावनाय जायो।
आरो मेसें बोथोराव जों मेसेंनि लाव पानिया लाव आरो लाइ लाफा आलु बानलु बायदि रोखोमनि आबादफोरखौ जोंङो गामि ओनसोलाव मावनाय जायो। नाथाय आ दिनै फारागथिया बेनो जोंनि गामि ओनसोलनि जिखिनि आबादारि बिथांमोना आ दिनै आबाद खौ मावनानै गावनि न'खरखौ दैदेनबोगासिनो दंङ एबा गावसोरनि गथ' ग'थाइ। नाय फोरखौ फरायहोगासिनो दंङ न'खरनि नांनाय मानि जेनेबा सोरनिबा गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय बायदि बिथिंखौ जाय बिथांमोना आबादारि बिथांमोना आबाद खौ मावनानै ओ आबाद खौ मावना जाय फिथाइ सामथाइ मैगं थाइगंफोरखौ फाननानै न'खरखौ न'खरखौ सोलिबोगासिनोबो दङ। दङ एबा दैथिं दैदेनबोगासिनो दङ।
औ
दा आ आथिखालनि दिनाव जों बेखौनो बुंनांगौ अ बुंनांगोन आबादखौ जोङो गोदो गोदाय आबै आबौनि समनिफ्राय जि हायाव आबादखौ मावबोदों बे हायावनो दिनैसिमहालागै जोङो बा आथिखालनि दिनावबो जोंङो आबादखौ मावबोगासिनो दङ। नाथाय मोनसे खोथाया जाहैबाय आ आथिखालनि जि आबाद मावनाय थिलि एबा आबादथिलि एबा आबाद मावनाय हा आ बेफोर हायाव आगोलनि बायदि जोङो गोबां रोखोमनि हासार थानायखौ जों नुनो मोनलिया आगोलनि दिनाव जोंनि न'खरावनो मोसौ बोरमा एम्फौ फिसिनाय एम्फौ लाथानि खि गोबां रोखोमनि हासारफोरखौ जों न'खरावनो बानायनो हायो योमोन नाथाय दिनैनि दिनाव जोङो मा जोंनि न'खराव गोबांखिनि मोसौ गैलिया आ आथिखालनि दिनाव जोङो मोसौजों गोबां हालेवलिया ओ गोबां जायगाफोर गैयिनि थाखाय जों मोसौखौ गोबां फिसिलिया आ बेनिखायनो जों आथिखालनि दिनाव माने मा एै बेबायदि जिब जुनारनि खिफोरजों जों हासार मावनायखौ नुनो मोनबांलिया।
दा जिब जुनारनि हा सार मावनानै जि आगोलनि दिनाव आबाद मावबोबाय बैफोराव जों गोबांखिनि रासायनारि हासारफोरखौ खौ बाहायनाय नुनो मोनामोन एबा बाहायनाय जायामोन। आरो एम्फौनि फिथाइयाव एम्फौनि मुलि बिबारनि मुलि होनायफोरखौ जों गोबां बिबांनि खम नुनो मोनोमोन आगोलनि दिनाव बेखायनो जोङो आगोलनि दिननि जि फिथाइ सामथायाइ मैगं थाइगं बोरफैखौ जायोब्ला जोंनि देहा सोलेरा जों गोग्गो गोग्गो मोनो मोन। एबा जोंनि देहा सोलेराव बायदिसिना रोखोमनि बेमार आजारा हयथ' ओ जाया मोन आरो नाथाय आथिखा जाहैबाय जोङो आबादथिलियाव आबाद जायैनि जाहोनाव जोङो रासायनारि हासार बाहायनो गोनां जाबाय दिनै बायदिसिना ओ सोरखारि हासार जेरैहाय इउरिया सुपार पटास डि ए पि बायदिसिना फोरखौ आबादथिलि हायाव होनानै जों आब आबादखौ मावनो गोनां जाबाय लोगोसेनो बिफांखौ देरनायनि थाखाय जों बिफाङाव मुलि होनांबाय। फिथाइ खौ एम्फौ सुन सुनो हायिनि थाखाय फिथाइयाव एम्फौ खारनाय मुलि होनांबाय। फिथाइखौ देरनायनि थाखाय फिथाइआव जों भिटामिन होनांबाय बायदि रोखो बायदि रोखोमनि माने जोङो मा नुनो मोनसै मुलि बायदिसिना बाहायनायखौ नुनो मोनसै नोंथां। जायनि जाहोनाव जों खायसे फिथाइ सामथाइ एबा मैगं थाइगंफोरखौ जानायाव बा जों मोजां सुनानै जानो रोङियाव बा मोजां संनानै खावनानै जानो रोङियाव जोंनि देहा सोलेराव बायदि रोखोमनि बेमारा दिनैनि दिनाव सोमजिनो हमसै। ओ नाथाय बेखिनियाव बेखिनि समाव आं बे खौबो मख'नांगौ बिदि होननानै जोङो आबादारि बिथांमोनखौ जे मुलि बायदिसिना रासायनारि हासार होयो होननानै दुसिनो हानाय नङा मानो होनना बुङोब्ला दिनैनि दिनाव बिथांमोना जुदि रासायनारि हा हासार होआब्ला आबाद खालामनानै जेबो मुलाम्फा मोना जाहोनाव बिथांमोनाबो गावसोरनि मुलाम्फाखौ नायनानै ओ गोबां रोखोम गोबां माने रां गा रनानै बिथांमोनाबो आबाद मावो बैफोर रांखौ दिहुननानै जाहाथे इसे मुलाम्फा जायो आरो बैफोर मुलाम फादौ नखर संसारखौ दैदेनलांनो हायो बे लेखायैसो बिथांमोना आबाद मावो जाहाथे बिथांमोनखौ जोङो रासायनारि हासार बा बायदिसिना मुलि होनायाव जों बिथांमोनखौ दुसिनो हानाय नङा। नाथाय जों गावनो सांग्रां जानांगोन दिनैनि दिनाव जोङो जुदि बाजारनिफ्राय मायबा मोनसे मैगं थाइगं लानानै फैयोब्ला फिथाइ सामथायाइ लानानै फैयोब्ला
बेखौ मोजाङै संनानै खावनानै जानाय मोजाङै सुनानै साखोन-सिखोनै जानाय बिदि जों गाव गावनो सांग्रां जानानै जानांगोन नङा होमबा नोंथां दा ओ आथि खालनि आरो गोदोनि दिननि आबाद मावनायखौ आं नोंथांनो एसे फोरमायनानै होबाय आरो नोंथा थांमोननिखै नोंथांमोननि खैजाय ओरैनो दा ओ आथिखालावबो आगोलनि दिनाव मा मा आबाद मावोमोन बेनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ आथिखालाव ना?
औ आथ औ औ औ
औ औ ओ आथिखालावथ' गाहायैथ' जों गिब बुंनांगोन गिबियावनो बर'फोरनि जिहेथु आबाद मावनाय बेयो यो माइ आबादनि सायावनो गाहायै सोनारो।
औ
औ आरो बे माइ आबादनि अनगायैबो ओ गुबुन जायफोर आबादफोरखौ मावनाय जायो बेफोरखौ माने सोरा आबादफोर होननानैबो बुंनो हा गोन आरो माने बा औ आबाद माइ आबादखौ जुदि गाहाय मोनसे आबाद महरै गनायोब्ला माखासे सोरा आबादफोरबो दं। ओ जायफोर आबादफोरखौहाय गोदो जेरैबायदि मावोमोन दासिमबो बेफोरबायदि आ बादफोरखौ जों मावनायखौ नुनो मोनदों नाथाय सिगांनि आरो दानियाव रुजुनानै नायोब्ला ओ आथि खालाव जिहेथु ओ सोलोंथाइनि बिथिङावबो दावगाबाय सोलोंथाइ नि ओ बिथिङाव दावगानाय लोगो लोगो जों गुबुन ओ गुबुन गु बुन रोखोमनि साख्रिफोरबो मावनो हमबाय दा बैफोरबायादि साख ख्रिफोरखौ मावनायाव जोङो गामिनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थाहैनो गोनां जायो। ओ औ। दा बेबायदियाव माने आबाद मावनायनि जिथु हार एबा बिबाङा एसे खमायबोनो हमबाय आरो औ। ओ बेबा‌ बे बेजों लोगोसेनो आरोबाव ओ माखासे सोलायनायफोर खौबो आथिखालनि आबाद मावनायनि बेलायाव नुनो मोनबाय। ओ जेरैबादि सिगांनि समाव नांगोल बा मोसौफोरजों हालेवनानै आबाद मावोमोन नाथाय आथि खालाव गोबांथार जौगाखांनाय माखासे मेसिनारि आगजुफोरखौ बाहायनानै आबादफोरखौ एसेल' समनि गेजेरावनो मावनानै लानायखौ जों नुनो मोनसै। बा नुनो मोनगासिनो आरो ओ दा बेबायदिनो सिगाङाव जायफोर आबादफोरखौ मावदों बे आबादफोरखौ आथिखालावबो मावोब्लाबो माने मावनायनि जे थु खान्थि बा प्रसेस बेनि सायाव ओ एसे एनै सोलाय सोल' जानायखौ जों नुनो मोनबाय आरो।
नंगौ नंगौ थारैनो।
दा बेबायदिनो ओ बेबाय जोंनि ओनसोलनि ओ होननानै बुङो ब्ला बेबायदिनो माइ आबादनि अनगायै बो जेरै ओ फाथो होन बे सर होन सबाय होन सिबिं होन देमसि होन बेफोर बायदि गुबुन गुबुन रोखोमनि आबादफोरखौ दिनैसिमबो मावो आरो।
नंगौ थारैनो।
ओ बेनि अनगायैबो आरो। मा होनो ओ बारिफोरावबो आरोबाव माखासे माने बै। फोरफोरखौ दुब्लिफोराव जों मावनायखौ नुनो मोनो जेनेबा बेस बेसर। गुबुन गुबुन रोखोमनिखौ जेरै बेसर देमसि मागा दा बेफोरखौ। बो आ न'खरनि बारिनि अनगायै गुबुन गोजान एसे न। खरआव न'खरनि गोजान जायगाफोराव हा हुफोर दङब्ला बेफोराव मावनाय जायो आरो। आरो बेबायदिनो बारिफोराव बेबायदिनो गुबुन गुबुन जाग्रा आबादफोरबो मावबाय जेरै सबायफोर। खौबो एसे- एनै माने हानि सायाव सोनारबाय आरो। बेयो जुदि सोरनियाबा। सोरनियाबा ओ दुब्लियाव मावहैनो थाखाय जु। दि हा गैयाब्ला ओ अब्ला ओ न'। खराव जानो थाखायबो बेफोरखौ मानि बारियावहायनो एसे जा एसे - एनै हा दं। जानो थाखाय बेफोरखौ मावनानै ओ। लानायखौ नुनो मोनो आरो दा बेबायदिनो। औ बेफोरनो आरो आथिखालावबो जोंनि ओनसोलावबो सोलिगासिनो बेफोर। बर'फोरनि जिहेतु गुबुन गुबुन रोखोमनि आबाद मावनाय।
औ दा जोङो बर'। फोरनि गाहाय आबाद होननानै बुङोब्ला जेरैहाय जोङो माइ आबादखौ बुंनाय जायो बेनि बागै जों। सावरायबाय नङा होमबा? आरो ओ दाथ' जों दा समा दैज्लां नालाय जोङो दा समाव जोंनि बर' हारि हिसाबै गोबां माने जोंनि आबादारि बिथांमोना ओ आथिखालनि दिनाव बा दा बे समाव माने दुब्लि फोथाराव जोङो गोबांखिनि खस्थ' खालामनानै माइ आबाद ओ मावनायखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय जोंहा माइ गायनायावबो जोंनि बर' हारि हिसाबै माने गायनाय फुनायाव जोबोरखिनि आखा- फाखा नङा होमबा नोंथां ओ दिनैनि समाव ओ दिनैनि समावबो जों बेखोनो बुंनांगोन माने जोंनि बर' हारिनि ओ आइजो बिथांमोना गायनाय - फुनायाव बा आथिखालनि समावबोदि गायनाय फुनायखै बावगारनानै थाङा। थै एबा बावगारलाङाखै बेखौ जोङो जोबोरैनो साबायखर होनांगोन नङा होमबा नोंथां ओ आरो जि जोंनि ओ माइ आबाद बे आ माइ आबादखौ जोंनि गामि ओनसोलाव जि ओ जेनेबा आबाद माइ आबादखौ खालामबाय बे माइ आबादखौनो मा जायो टाउन सहर एबा नोगोरफोराव मा जोंनिफ्राय लांनानै बिथांमोनाबो ओ ओ जाहैनाय जायो नङा होमबा नोंथां थ' ओ जोंनि आबादारिफोरा जुदि आबाद मावाबा हयथ' टाउन - सहरावबो एबा नोगोरावबो ओ जाय बिथांमोना ओ जिउ दैदेनगासिनो दङ बिथांमोना जोबोद ओ अलखदाव गोग्लैनांगोन होननानै नै आं सानो आरो नङा होमबा नोंथां दिनै जोंनि आबादारि बिथांमोना थो ओ आबाद मावनानै माइ आबाद दिहुनदों जेनेबा बे माइखौनो ओ बायनानै लांदों बा टाउन सहराव मैगं थाइगंखो बायनानै लांदों आरो फानहैदों बिदियैनो माने नोगोरनि एबा सोहोरनि मानसिफोराबो जोंनि गामि ओनसोलनि आबादारि बिथांमोननि आबाद मावनायखौ ओ मोनजाहोयो आरो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ
बिदिब्ला दिनैनि बे सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां नामा